हेल'
ओं हेल' खोनायाखै ओं खोनादों
ए दासो खोनादों आङो।
खोनायाखै? ए टावारानो नां नागिराहाय ओ टावार नां नागिरा
ए ओं रायज्लायनायाखौनो फिसा खोनाथारो नोंनिखौ
मालाबा सम सम बिदिनो जायोदां मा खालामदों
नै दं ओरैनोसो जिरायनानै। थान्दानो बार माबायाव बारावहाय
ओ बार बारदोंना अखा हादों नोंसोरनिखिलाय
बार बारदों जि अखा हाहां जानानै बार बारदों मोजांथार बाहेरायाव थान्दानो।
ए सोर हारसिं जिरायदों ना सोरबा सोरबा दं
हारसिंसो आं हारसिं रावबो गैया न'आवनो सिरि रावबो गैयिखाय नोंहालाय मा खालामदों
आंहाबो नै जिरायनानैसो दङ।
ए। मालाय नोंसिनिथिंजाय लोगोफोर फैसोगारोखोमा बेरायनो जमा जमा नों
फैयो सम सम दासो फैदोंमोन नै दाबावैसो थांदों
ए नोंबो बेरायहैयो मालायफोरनाव?
बिदिनो सम सम थाङो आंबो मालाबा मालाबा गोदाव सोराव मोनबाथाय न' खाथियाव ओम
होनांला‌ बिदिखो
हाथाय मा मा हाथाय जायो नोंसिनि खाथियाव?
माबा सुक्रुबार बाजार जायो बलांगुरि होननायाव ओमफ्रायो समबार बाजार जायो रबिबार जायो।
ए हाथायाव थांगोन ना थाङा नोंलाय
थाङो आङो सुक्रुबार सुक्रुबारबा खनफ्रोमबो थांनाय जाखायो न'नि खरस नांगौ जायो नालाय ओमफ्राय लायखा नांगौ जायो आङो।
ए ओम नोंसो लायो आरोना?
ओं आंसो लायो जाहा न'आव रावबो लाय माबायाना लायनो खालामा आंसो लायनाय जायो खाथिसो दसेनो थांनानै फैनो हायो।
ओं। जोंना गोजान जाथारोहाय हाथायफ्रानो
ए
ओंखायनो थांनाय जाया बारा
ए
ओमफ्राय मा ओंख्रि जाया नोंस्रलाय
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन दालिजों आलु लगायलाबायनायसोमोन
ए
मैथा बाथोन ओमफ्राय
न'आवनो गायनाय
ओं न'आवनो गायनाय न'आवनो दंजोबो आंना मैगंफ्रा
ए मा मा मैगं दंहाय
हेलौ खोनायाखै हेलौ
हेलौ
ओं खोनायाखै नामा होनदां?
ए खोनाबाय दासो खोनासिरि थानायखाय माबा जादों नामा नंदों आङो
ओ मा मा मैगं गायो होनदों आं नोंखौ
ए जोंहा माबा आं गायनाया जोगोनार खुमब्रा ओमफ्रायो मैथा ओमफ्राय मुला मैफ्राय बिदिनो आं मेसेंनिखौबो गायलाबायो आं दुन्दियाफोरखौबो फोलाबायो आङो माबा माबायाव कारटनफ्राव गायलाबायो आङो बाल्थिंफ्रावनो गायलाबायायनानै जायो आङो
ओं होनबा मैगंखौनो बायनाङादां
दं आंना दा खांख्रिखलाफोर भिन्दि फान्थाव जाबा बो जाख'नो हाया
ओं मैगंखौनो बायनांलायादां होनबा नोंस्रा
ओहो मैगं बायलाया मैगं बायनाङानो माबा बाजाराव खालि बेदरल' बायनानै जानाय जायो जोंहा
ए न'आवनो मोनजोबखायो आरो ना
ओं
उम मोजाङानो
नोंस्रालाय मा मा दं
जोंहा बारा गैया जोंना मैथा दङ ओमफ्राय सबाय बिमा खांख्रिखला बारा मैगं गैया जोंहा
ए
बारा मैगं जाया जोंथिंजाय जोंनियाव
उम
दै थाजोबो नालाय
ओं दै थाबाथाय जाया आंबा सिलाफ्रावनो माबा बाल्थिंफ्राव गायनायखायसो जायो नङाबा जोंनाबो जि माबा जायो दै बब' दै गोजा जाजोबो हाया
ओं ओं
गोजान गोजानाव बेरायहैथ'वाखै नामा
ओहो थांनाय जाथ'वाखै आङो थांगोन र'। दाख्लि माबायाव थांनो नागिरदोंमोन आङो माबायाव मेला जायोमोन ना? बैयावहाय कामाख्याआव ओमफाय थांनो नागिरनायानो थांनाय जायासै।
एह।
मालाबा बेरायहैगोन र'
ओं। नोंसिनि एसे खाथि जायो नामा
ओं खाथि थिन घन्टाल'सो लायो गोजान नङा बारा
थांनांगौमोन बेरायनो
ओं।
ओम। दा जोबबायसो खोमा ना?
हो
दा जोबबायसो खोमाना होनदां?
ओं जोबबाय- जोबबाय।
ओह ओम।
नोंसोरलाय थांफेरबाय?
जोङो खनसेल' थांदों। गोबाव जाथारबाय ओमफाय थाङाखै।
ए मा - मा जायगायाव बेरायहैखो नोंसोरलाय?
एबा जोङो जोंथ' बारा गोजान- गोजान बेरायहैयाखै बिदिनो खाथि खाथियावनो थांदों।
ए।
बारा गोजान- गोजान थाङाखै। गुवाहाटियाव थांखांबाय आरो होमबाबो थाङाखै। ओं। बेरायहैनांगौथ' आरो न'आवबो थाजाबाय थाया बारा।
ओह जायगाफोर नायहैबा जायगाफोर नुबासो गोसोफ्रा मोजां मोनो गोसोफ्रा मोजां जायो।
ओम बेनोथ'।
जोंहा दा मानि बेरायनोनो मोनथ'वा बेस थ' थार एखेबारे दाउ दं, अमा दं। अमानो आदार होनांगौ, मोसौ खानांगौ ओंखायनो बेरायनोनो मोना।
ओं, अमाया बुरजाथार नामा?
ओं, अमाया आंना माब्रै दं।
आयऔ मा- मा होयोहाय आदारा?
माबा थास' -थास'फोर मोनोना। थास' रुना होयो आङो ओमफाय माइरं ओमफ्रायो गुन्दै होयो।
ओं खम बुरजा- बुरजा नांगौ जायो बे माब्रै गाहाम।
ओं बुरजा- बुरजा नांथारगौ। खनसे रुगासेया सान खननैल' खनथामल' होजायो जि बुरजा- बुरजा जायो अमा गिदिर गिदिरखायनो।
ओ। ओह। बेसेबां बेसेबां मोनो फाननानै नोंसोरनिथिं अमाखौ?
अमाखौ?
ओं।
माबा अमा गिदिर देरबा बिस हाजार मोनो मालाबा पसिस हाजार। फन्द्र आथार बिदि मोनो आरो गिदिर गिदिर जाबा नोंसोरलाय अमा दाउ लाफेरा नामा
जोंहा अमा दङ ओमफ्राय मासेलसो दं जोंना ओमफ्राय हांसो दङ आरो बयलार दङ बयलार फाराम दङ बेखौनो नायबाय थायो।
ए।
ब्रयलाराथ' सामफ्रामबो नायनांगौ मोसौबो दङ।
ए गाइखेर सेरजाया?
गाइखेरा दा सेरथ जाला जोंना फिसाया देरबायना ओंखायनो सेरजाला दाख्लै साननैसेसो सेरजायोमोन
ए
उम ओमफ्राय खबरफ्रा मोजां गासिबो नआव
ओं खबराथ मोजांथआनो जेबो जाथवाखै नालाय मोजाङानो होनजायो
ओं ओं
ओमफ्राय दालाय मा मा खालामनानै थायो नोंलाय
नै आङो दायो मोनानि मैगं नायगिरनोसैलाय ओमफ्राय हरनि ओंखाम ओंख्रि संनो सम जासिगोनलाय नालाय एसे ओमफ्राय मैगं ना गिरना दोनखानोसै आङो ननि सबाय बिमा दङ खांख्रिखला दङ बेखौनो खालाबायनोसैलाय आङो
उम मोजाङानो
नोंसालाय मा ओंख्रि जागोन दा हरावलाय
जोंहा दाहाय मैथाजों नासो संगोन दहाय आबआ गुरना लायदोंमोन ओं ओइ फुख्रि माबा न खाथियावनो दै एसे दंमोन बेयाव आबआ गुरना लायदोंमोन
एह
मालाय नोंसासो ना मोनजाबाय थाथारो खोमाहाय
नायालाय मोनजासोगारो दैया देरोना जोंथिं ओंखायनो ना फैयो फोराननाय दङ बुरजाबाव बुरजाथार दङ
नाखौनो जानो लुुबैबाबो मोनजालाया
एह ना मोना होमबा नोंसोर
दोनथनोसै खोमा ना होमबा
ओं ओं दे ओं